हेल'
नोंथांनिसिम ओ गोजोन सानजौफुनि हामलायनायखौ बावहरनाय जाबाय।
औ नोंथांनिसिबो।
ओ नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय हरनाय जादोंमोन। नोंथाङा सावरायनो हागोनना?
औ हागोन नोंथां सावरायनो।
आयदायानो जाहैबाय ओ बिबार। ओ बिबारनि सोमोनदै आं एसे फोरमायना होनोसै बो बिनि उनाव नोंथाङाबो ओ फोरमायना होबानो जाबाय।
औ जागोन नोंथां।
ओ बिबार होनोबाथ' जों मिथिखायो ओ बिबारा ओ बिबारा गोबां रोखोमनि थायो। ओ जेनेबा बिबारखौ ओ जों गायनांगौ। नङा ओमबा नोंथां?
नंगौ
ओ जेनेबा जों बिबार खौ ओ फांसे ओ फांसे बिबारनि बिफांखौ जों गायनानै ओ गायनानैल' दोनबानो जाया जेनेबा जों ओ गायनायजों लोगोसे जोथोनै लाखिनांगोन ओ जेनेबा ओ दै लुना होबाय थानांगोन बेनि अनगायैबो जेनेबा मोनहानाय बेसादफोरखौ जेनेबा जुनार न'नि जुनारफोरा जेने ओ मा होनो ओ मोसौ बोरमाफोर औ ओं अर सावनायनिफ्राय माने माबानो बासायनो थाखाय माने बेराफोर दुमना होनांगोन बेफोर आरो।
औ
औ ओ जेरै बिबारा बिबारा जोंखौ गोबां हेफाजाब होयो जेनेबा ओ मा होनो फुजा होनाय आरिफोरावबो बिबारखौ बावनाय बिबार खौ होनाय जायो ओ बेनि अनगायैबो ओ जों माने न'फोराव बिबारखौ गायना नै मा होनो ओ न'नि सोरगिदिं गायनानै माने समायना न'खौ समायना नुहोनो हायो। ओ बेफोरनो आरो जेनेबा बिबारा थ' गोबां रोखोमनि थायो जेनेबा ओ खालारल' नङा ओ खालारजों लोगोसे गोबां ओ बिफांनि ओ रोखोमाबो बेलेग बेलेग थायो। ओ बिबारनि महरफोराबो बेलेग बेलेग जायो। ओ बिलाइयाबो बेलेग बेलेग जायो गासिबो बेलेग ओ नोंथाङाबो एसे फोरमायना होदो नामा?
औ जागोन नोंथां गिबियावनो जों बिबार होननानै बुङोब्ला बिबारा जाथेसे समायना बिबारखौ जों न'नि सोरगिदिं गायोब्ला जोंनि न'खौ समायना नुहैयो
औ
बिबारा जाहैबाय मानसिनि गोसोखौ बोनो हानाय जाथोसे रोखोमनि समायना जिराद जों फांसे समायना बिबारखौ गायोब्ला जों बिनिफ्राय गोबां समायना बिबारखौ जों मोननो हायो आरो जों बिबार गायनायखौल' जोङो बिबार गायनानै दोनबाल' जों जाया जेरैबायदि फांसे बिबार बिफांखौ गायनायनि उनाव नों बेवहाय जेरैबायदि गोबोरखि हासार एबा दै बायदिसिना ना लुनानै होबाय थानांगौ जेब्ला बिबार बिफाङा रानज्रिङो अब्ला जों बेवहाय दै होनांगौ आरो बेवहाय बायदिसिना रोखोमनि जुनारफोरा बिबार बिफांखौ जानानैबो सिलिंखार खालामो बिनि थाखायनो जों बिबाराव हायोब्ला बेरा बायदिसिना दुमनानै जों बिबार बिफांखौ रैखा खालामनो नांगौ
औ
बिबारनि गोनांथिया गासैबो खामानियावनो जायो जेरैबायदि जों फुजा बायदिसिना होयोब्ला बिबार नङाब्ला बे फुजाया जाफुंजोबा आरो बिनि अनगायैबो जों हाबा हाबायाव जों जेरैबायदि हौवा गोदान एबा हिन्जाव गोदाननो बिबारनि माला सुनाय बेखौ नांथारगौ जायो आरो जेरै हौवा गोदाननो बिबारनि माला सुनायजों लोगोसे जोङो जेब्ला हौवा गोदान हिनजाव गोदाना गावनि खर' सायाव माइरंनि खादाखौ लानानै गिदिङो अब्ला जों बेवहाय बिबारनि बोफ्लेनायखौ जों सारनो नांगौ
औ माइनाव दैखोनायाव
औ आरो बिबारनि बाहायनाया गोबां रोखोमाव बाहायनो हायो जों जेरैबायदि बिबारनिफ्राय जों दा गोदान मुगायाव दिहुननाय साबोन पारफिउम धुप आरो मोदोमफ्रु मोदोमनाय जेरैबायदि जों बाहायनाय सेम्पु क्रिम मोदोमाव फुनग्रा पारफिउम आरो बडि लसन बायदिखौबो बिबारनिफ्रायनो बानायनाय जायो आथिखालाव औ कमफर्ट बायदिसिनाखौ मोदोम होनो जों बिबारनिफ्रायनो बानायो आथिखालाव आरो बिबार बिफां बायदिसिनाखौ जों बिबारनि नार्सारि खालामनानै बिनिफ्राय गोबां रांखान्थियाव रां रां खामायनो हायो आरो जेरैबायदि खाथि खालायाव खाथि खालायाव जों नुनो मोनो बिबार बागान जेरैबायदि पार्क जोंनि साखा थियावनो बेफोरबायदि बिबार बागाना मोनथाम दङ जेरैबायदि मथंगाफुरि पार्क आरो जोहोलावफुरि पार्क बेवहाय गोबां गोसो गोजान गोजान जायगानि मानसिफोरा बिबार बागाननि समायनायखौ नायनो फैयो
औ
जेब्ला बिबारा बारनायनि सम जायो अब्ला बिबारा समायना समायना बारो जोङो बिबार बागानाव बारसेल' बिबार थायोब्ला जेरैबायदि बिबार बागानखौ समायना नुवा बेनिखायनो जों गोबां रोखोमनि बिबारखौ गायनो नांगौ अब्ला मोनसे बिबार बागाना समायना महर लायो
औ
आरो नोंथाङाथ' मिथिखायो जोंनि हादरारि बिबारा मा
फामे बिबार
औ आरो आसामनि हादरारि बिबारा जाहैबाय कपौ' बिबार कपौखौ आसामनि सुबुंफोरा बैसागु बोथोराव गावबा गावनि खानायाव लानानै मोसायो
औ
बेनि अनगायैबो जों बिबारखौ बायदिसिना देलायनाय हाबायावबो बाहायो जेरैबायदि खानायाव खफा लानाय
औ
बिबारानो जाहैबाय मोनसे मोजां समायहोनाय जिराद दा नोंथाङा एसे बुंदो
औ नोंथाङा उम जा फोरमायलांदों बेफोर गासिबो नंगौ जेनेबा ओ बिबारा मानसिनि गोसोखौ ओ बिबारा समायना ओमफ्राय बे बिबारा मानसिनि गोसोखौ बोनो हायोखायनो ओ माने बयबो ओ बिबार बागानखौ मोजां मोनो आरो ओ जेनेबा नोंथाङा बुंलांनाय दहाय पार्कफोर बानायो जेनेबा बिबारजोंनो ओ गोबां फोर रां आरजिनो हायो जेनेबा ओ नोंगौ बिबार ओ बिबारनि थाखायसो ना ओ बिसोरो उम मा होनो ओ पार्काव बिबार गायनानैसो स समायहोनानै जेनेबा मानसिनि गोसोखौ बोहोनो हानानैसो माने ओ बे बिबारजोंनो रां आरजिनो हायो ओ गोबां मानसिफोरानो दायो मा होनो गिदिर गिदिर पार्क बानायनानै मा होनो बिबार बागान खालामनानै ओ मा होनो रां आरजिनो हागासिनो ओ जेरै बुंनो थाङोबा ओ डुबाइनि मेराकेल गार्डेन ओ जेनेबा बिबार बिबारनि बिबारनि बिफांफोरजोंनो बायदि रोखोमनि मा होनो बायदि रोखोमनि बेसाद साजायनानै दोनो माने ओ एयारप्लेन मा होनो ओ बिगदल ओ गिदिर गिदिर फुथ्ला बेफोर बायदि बानायो जेनेबा ओ बायदि रोखोमनि गोबां गिदिर गिदिर बुस्थुफोर बे बिबारनि बिफांजोंनो माने उम साजायनानै दोनो औ जेनेबा बेफोराव हाब बेफोरखौथ' जोङो गार्देनाव थांबाय होनबाथाय जोङो माने एन्ट्रि फिस होनांगौ जायो जेनेबा टिकेट दाननांगौ गेटफोराव ओ औ बेफोरनि जुनैनो माने ओ बेफोराव ओरैनो हाबनो मोना जेनेबा नायनो थाखाय ओ बेफोरनि जुनै जेनेबा टिकेट दाननाय मानाय बेफोरावनो ओ बिसोरो ओ जाय बिबारनि माने गार्देननि मालिक बेफोरो रां खामायनो ओ सुबिदाखौ मोननो हायो आरो जेनेबा
नंगौ
औ फिसा फिसा गार्देनफोराव जेनेबा खम बेसेनैनो जों नायनो मोनो जेरै आं दा बुंनाय मिरासेल ओ डुबाइनि मिराकेल गार्डेन बेफोराव ओ बिराद गोबां रांनि गोनांथि जायो बेयाव हाबनो थाखाय जेनेबा बेफोरजोंनो बिसोरो बिराद ओ रां आरजिनो हायो आरो
औ नंगौ नोंथां
औ गोसो बोनो हानायनि थाखायनो माने बिबार बागानखौ बयबो नायनो थाङो ओमफ्राय बिदिनो ओ बैसोरोबो नायनो थांनायनि था खायनो बेफोर मा उम बिगोमाफोराबो रां खामायो आरो बेनो
औ नंगौ नोंथां
ओ नोंथाङा बुंलांनाय जे मा होनो ओ खोफौ बिबार बेखौ बैसागोआव ओ थुनाय जायो नंगौ ओ खोफौ बिबार ओ खोफौ बिबारा बैसागोआव बैसागोआवसो बारो जेनेबा ओमफ्राय ओ बैसागो रंजानायजों लोगोसे ओ सुबुंफोरा गावखौ समायहोनो थाखाय बे खोफौ बिबार बेखौ खर'आव थुनानै ओ मोसायो आरोखि ना नोंथां ओ औ बेफोरनि अनगायैबो जेनेबा ओ बिबार ओ बे जोंनि जेनेबा अरिजिनेल बिबार बिबारनि महरखौनो माने ओ बेलेग मा होनो जेनेबा दि ओ प्लास्टिक जों बानायनाय दम जेनेबा थारथिनाय बिदि ओ माने महर होयो आरोखि बिबारखौनो बेफोरबायदि गोबां गोबां गोबां बेफोरबायदि नुनो मोनो जेरै बिबारनि जेनेबा उम गस्लाफोराव जेनेबा बिबारनि फिस्कार होनाय जेनेबा ओ जुथा लंपेन्ट ओ केब तफिफोराव होनाय मेल ला बेफोरबायदि बिबारनि महर होनाय जेन बेफोरबायदिखौ नुनो मोनो आरो उम जेनेबा आखाइजों सुनाय क्रसेट दानियाथ' गोबां ख्रसेटनि बुस्थु जेनेबा बिबार बिबार रियेल बिबारनि महरखौनो माने एखे सुसै दानिया
औ नंगौ
औ गोबां बिदि बेफोरबायदि नुनो मोनसै आरो जेनेबा अरिजिनेल बिबारखौनो बिदि माबाजों ओ अरिजिनेल बिबारनि महरखौनो बेफोरबायदियाव सुनाय मानाय बेफोरनो आरो
नंगौ नोंथां दा बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जानानै फैबाय नोंथांजों दिनै बिबारनि बागै रायज्लायनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आसा खालामो आरो उननि समाव नोंथांजों राय्लायबावनो मोनगोन होननानै
औ
बिदिब्ला दिनैनि जा आयदा बेखौ बे खिनियावनो दोनथ'नोसै गोजोन
जागोन नोंथां गोजोन्थों